मोजाङै दं दा
खोनायाखै औ मोजाङैनो दंमोन थावारानो नाङाखै आंना आं गाहायाव फैबायमोन ना ओंखायनो औ जाखांबाय औ
मा ओंख्रि मोनजाखो
ओंख्रिया जोंना अमा बेदर आलुसोमोन ओमफ्राय आंनाथ दिनै मोनजायाना ओमफ्रयो माबाजो जाबाय टमेट' सवाबिन
उम दिनै दिनै मानि थाखाय मोनजाया
दिनै रुबबार ना रुबबाराव जाखायाना जोंहा
आदसा रूबबाराव अमा बेदर जाया होनबा नों ना
ओहो उहो ओहो रुबबारजों
आदसा आहाथ जायो बे अमा बेदरखो आंना आं न'आवनो दं दा उन्दोनानै दं ओरैनो
मोजांना खबरा?
खबरा मोजांथ बिदिनो गाज्रि नङा मोजाङानो जायो ओमफ्राय खामानि खामानियाव
औ खामानियावनो दं आङो
आदसा
आदा खामानि जागासिनो आंना साननि फ्राय जायोै जिनै रिंगानि फ्राय जायो आंना
बोरैथो बिदि माबा मोनलायनो सम मोनलायदों
औ बिदि मोना समावहाय रायलायनो हायो एसे सम दिहुनलाबायायनानै रायलायहरो ओहो सानावहाय रायलायनो हाया दाव राव जायोना ओरैहाय
नो जायसमाथाय एखमबा फन रायलायनो मोना नामा नोंसिना सानाव
सानावहाय रायलायनो मोनो ओमफ्राय एसे आलादा जायगायाव थांनांगौ आरो अब्लासो रायज्लायनोमोन नो
उम उम उम एखौनो एखमबा नों सिरि सिरि रायलाय हरखुमानायखाय
ओ औ रायलायनो मोना मोननाया नै दाख्लैनिफ्राय आलदा खालामबाय ना नियमखौहाय गोरानिफ्राय गोरा खालामसिनबाय।
उम उम उम जाय-जायखिया नों मोनायाव फैफिनो ना बावनो थाबोयो।
आं बेयावनो थाखायो आं न'आव थाङा।
आस्सा होम्बा
बेयावनो जायो।
अ न'आव थाफैखायानो होमबा नों?
ओहो ओहो जेब्ला बन्द' मोनो अब्लासो।
आत्सा माला माला जायो नोंना बन्द'आ?
बन्द'आ आङो आं लानायजोंसो खोथा जाहैबाय जेन'बा।
औ ओरैनो माबा मोना सप्ताहै मोना सप्ताहै बन्द' गैया खेबसे?
औ सप्ताहै खनसे बन्द' मोनो खिन्थु आंनि नांगौ खिनियावल' लायो बे बन्द'खौहाय।
आतसा
हरलाबाया
उम उम होम होम
उम
होमबालाय सोल-सोलायनांगौ जागोन ना नोंसोर बिदिबालाय?
सोलायनांगौ जायो औ औ औ जायो औ। ओहोम
मानसिफोर गैया मानसिफोर थाफैला बायनाय गैया?
मानसिफोरथ' फैबाय थायो फैनाया बेलेग बेलेगनि
बेसे बेसे लायो बाव थाग्राफ्रा? थाग्राया बेसे बेसे लायो सासेयाव?
सासेयावहाय
थाग्रा मोनसेयाव?
औ मोनसेयावहाय मोनसे माबायावहाय न'आवहाय मा होनोमोनलाय सासेयावहाय नैजिगु नैजिगुजौ लायो आमफ्रायो औ सानै थायोब्ला बेनो थामरोजानि बारा जायो आरो।
होम दामथारलै थानो हानाय नङा।
एसिजोबना
औ औ आच्छा फुरा गुसु गुसु दनना
ओम ओम बार गुसु द'
ओमफाय नोंसिनाव माबा लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइफोर गैलाबाया?
जोंनाथ' लेसु बिफां गैयालै थाइजौ बिफां दङ ओमफ्राय खिन्थु बिराद गोखै।
आदसा गोखैयानो मोजां जायोलै गोलोम बोथोराव बे जाग्रा बिफांफोरखौ गायना लानांगौ बे लिसु
सिनि होनांगौ सिनि होबाबो जा थायो लिसु बि फोरखौ सुमफ्राम गासिबो एखदम फिथाइ सामथाइ जाग्रा जाजाग्राफोरखौनो बिफांखौनो माने न'आव गायना लानांगौ। माने जानो लुगैबानो मोनजानाय आरोखि आरोखि। जोंबो जाहैनो हागोन ना?
औ औ देन बेराय फैबा
औ देेनां बेरायफैबा
औ जानो हायोथ' आरो ए बिफांफ्रानो गैया जोंना जाथाव जाथाव बुस्थुखौनो गायाखै। उम खालि खान्थाल फिफां खान्थाल फि बिफां ओमफ्राय थाइजौ बिफांल' दङ
उम
दङमोन। बिदिनो
दैमाया बेसे गिदिर देरखो बै नोंसिनि खाथिनि दैमाया
सुस गेट बानायनानै एसे माबा दैयानो बोहैलाना जि मोल जानानै थाबाय
औ अबेयाव सुसखेत बानायखो?
बियो जोंनि आफांथिंजायनिया खोलानिया
नोंसिनि खाथि
खोलाथिंजाय औ सुइस गेट बानायनानै थाबायना ओरैहाय कलेजगुरि ओमफाय जोंनि गामि बे गेजेरनियालाय माथो गोथै गोदान नङा बे गोथैबारि माबायालाय माथो खाथिनिया? नों थांफेर औ बे गोजाम दा बे बानायनायनि नो दैया बोहैला जोंना दिमोल जानानै थायो जेब्ला अखाफोर हानानै बाना जायो अब्लासो बो फैलाङो
ओ सुइस गेटआलाय बेलाय एकदम फुरानाखासोना आरो बेलाय सुइस गेटआ।
फुराना जाबाय गोजाम जाबाय।
औ बे माबानिया ओ बै
औ औ उम
बेयो
ओस्सा
गैला दा दैयानो दुबैला नायाथ' दङ। बिराद ना दंङ नाथुर फिथिख्रि बामि सिन्थायाइ दंङ मागुर
बोरै हमनांगौ ओमफाय नाखौ बे दै गिदिराव
फेसेवग्रो नांगो
ओम खोस्लिफाना खोस्लिफाना माबा बे हाग्रा दंना गैया दैयाव?
खोस्लि फाननाया बै स्लुइस गेटनि खर'जों दङ ओमफ्र आफांजोंहाय दंना गैयाथाय आंबोथ' दैयाव ओंखारफिननाय जायाना दुगैनोल'सो थाङो जों
बे खो-खोस्लि फानाखौ जों बै न'आव होंग्रा मुस्रिया मौ खोंग्रा मु सकुल लादो खैस्लि फानाखौ एकदम अै सानैसो हमनानै बेंखनदो बेंखनानो थ्रोब सोदो। ओमफ्राय माखौ खोस्लिफाना औ एकदमबारे मोजाङै फिसि फिसि गारदो होमबानो ना मोनबाव फिथि बे नास्राय खुसिया खु-खुसिया मानो थायो। फिसा मोन थाखाय बुङो
अ नांदर बामिफ्राबो थायो दां बेयावनो
नांदर बामिया बाव थानाय नङादां नांदर बामिया एसे अन्थाइ गुदुं अन्थाइफ्रावसो थालाबाय बेहा बामिया ओमफ्राय खुसियाफ्रान दोन बिदि खोस्लिफानाफ्राव माबाला बायनानै थायो हाबसोलाबायनानै थायो दा मोनायाव टर्सना नायबा। औरै नुसि बारना आरोखि बारनानै थायो खरल फिसा फिसा। एकदम गोरलै गोरलै। गोरलै हां लानायबायदिल बारनानै थायो। बेयावनो जाख्राफोरजों होबाथाय सुबाथाय मोनबाय आरो। मोनबाजाय आराम उम अन्थाइ बाजाबजों आराम जानो हाबाय आरो मोनायाव।
एवनानै एसे लोंसोग्राल थालायबावदो
हाब जौ गोरानफोर नो जौ फिसिनायफोर थालायबावबाथ। हामथारबायसो थोथारबाय।
थावनो दस्रा बेदरफोर बायनांलायला हैलाना।
औ लकेलब्रा एकदमबारे लकेल जाहैबायब्रा बे जेबो साना देहाफ बा जेबो जाला जेबो हास हासार हुसार होनाय गैला नालाय मेडिसिन। मुलिफोर होनाय गैला नालाय। दुम देहा- सांग्रां जासिगोन आरो बेजों।
औ फैसाबो बासिबाय राङाबो बासिबाय।
फैसाबो बासिबाय आरो फानबाथ फैसा मोनबायोसो।
औ।
फैसा मोनबा दामब्रा हाब दा बुंसै हाया
खानथाल
गोथावखौथ दा बुंसै ओरैबायदि गोथाव।
नानि बेलायाव नों नानि बेलायाव गासैखौबो जाथारो नामा नोंलाय?
नानि बेलायाव जाजोबोलै आं। जाइ माबायानो गैया हाब फुरा जाजोबो आं जायैआनो गैया।
फोरखौहाय
हाब एखदम जाजोबो जाजोबो जाजोबो मोनसेबो गारनाय गैया
आंलाय बबेखौबो जाया खोमा सानदोंलै ओम अन्थाइल' बार नामा अन्थाइल'हा।
अन्थाइ ओ माबा दं।
जा जानायमोनबा हो
जानाय मोनबा गोराद्रायलै अन्थाइ माबाफ्रा। लहाफ्रा
गोराद्राय जाहैबायथ' दे।
ओम ओमफाय माथो बेरायफैथ्राखै नोंलाय केमपासावलाय।
बेरायनाया थांगोन र' सम दिहुननानै थांगोन जेब्ला सम जायो अब्लाहाय औ थांगोन बै बल बा जुनावहाय औ एसे समखौ दिहुननानै थांनाय जायोबा। थांनोसै नाजागासिनो थांनोलाय गोसोखाङो आङो होननो नागिरनायाहाय बै। बल जोनो नागिरदोंना नोंसोर बल जोयोना? बेवनो। जोहै गोनना जोहैया जाखो नोंलाय
जोयो दिनैफ्राय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय सुरु जाबाय ओमफ्राय लाइट गायदों एक दम गोजौआव।
औ जायो खोमा ना। मानसिफ्राबो बिरादनो
दिनैसो फार्स्ट नालाय आंहाथ' थाबाय थाखायो आंनो गोसोखांखादों नालाय आंनो
औ मोजां देहाफोर फ्राद जानायनि
देहाफोर फ्राद जायो एकदमबारे सातजोनसो दंमोन दिनै माखासेया बायेरायाव दंहैजोबो ना। बिदि मावबादा जागासिनो बे मावबादानिफ्राय मोनाबोयोना गोजान गोजान थांनायफ्राव एखद'मबारे मोनाबोयो मोनाबोनायखायनो माबाया जोंना समा मिलाया
औ औ औ बिबदिनो आरो नै फैबावसैलाय मावबा दा थांनायानो थांनाय थांनायानो थांनाय जाहैसिगोनलाय।
औ नै आरो फैबायना नै गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरनि बन्द फैसिगोन फरायसालिफोराबो।
बेयाव फोरोंनाय मानायनो फोरोंगिरिफ्रानो थोनायसो नंला नै
फोरोंग्रा थोनाय नंला दानो थोखाया फोरोंगिरिफ्रा जालला जायो आ बोथोराबो गरमथारना?
गोरमथारथ आरो औ
बारा गोबावबो फोरोंमोना दस-दस खौ फोरोंबावनो
फैबाय ना आरो लामा गोजाननि माने फैफिननांगौनि
औ आरो बिसोर फरायसालिया थाब गवाना दाथ'‌। ओम थाम रिंगा फ्रावस गखायो।
औ।
थाव रोगाबावगौबा बे हास्लाब हैयानो दसे नै रिंगा गाहाम जाफैयो।
औ ओमफ्राय दाना ओ थांनाया नोंहा अबे अबेयाव थांगासिनो दासान्दिलाय?
आंथ' थांथवाखै आं बेयावनो मावख'आवनो एसे आलादा खामानि मावगासिनो दं।
अ औ औ।
गाबोन फोर थांगोन थांनाया
औ उम उम
ओमफ्राय सोरबाफोर सोरबाफोर हरदों जानबुं हटाल
आंनाव हरासै गैया गासैबो
जों गोदान नामा नों
आं दिनैसो गोदान नङा सिगांनिफ्रायनो दङ आंना। दजन जानानै दङ दजन जानानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो रायलायगासिनो
थिगानो दं राय रायलायनांगौ। जायखिया हो
रायलायगासिनो रायलायनायालाय ओमफ्राय माखासेया सम होनो हायाना बिदिनो न'खरनि माबायाव थायो खामानिफ्राव दा बे समावनो
जायखिजाया एख खमबा हिंसा नागिरलायोलै माबा जासिगोन नालाय सम फैबाय नालाय आं दोनथ'लायसै मिथिदों औ बिदियावनो समनि सिगां इथसे माबानोबा साबसिन जायो नोङाबा थाबथा नागिरो।
औ औ औ दे दे दे दे।